हेलौ नोंथाङा फ्रि दंना? खोनादोंना नोंथां अ नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन आङो?
जायो दे सावराय जायो।
औ। अब्ला जोङो ओ मेन प्रजेक्टआवहाय फैनोसै आरो। जों एम्फौ लाथाखौ मारै फिसिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हायो ओ एम्फौ लाथानि सोमोन्दै बुंबा जेनेबा एम्फौ लाथाया जेनेबा आङो एम्फौनिफ्रायनो जागायलांनोसै नामा?
औ नों-
आं सिखिरिनिफ्राय जागायलांनोसै
औ नोंङहा एयो बोरैहाय जन्म होयो बोरैहाय ै उजियो इनिफ्रायनो ओ खोन्थाबानो जागोन।
औ जेनेबा जेनेबा एम्फौ एम्फौआ माने बिदैनिफ्राय ओंखारग्रोयो जेनेबा बे बिदैखौ माने सिखिरिया बिदै दैयो एम्फौआ ओमफ्राय सिखिरिया बिदै बिद दै दैनायनि उनाव बिदैनिफ्राय एम्फौ ओंखारो बेनिफ्राय बिदिनो मोजाङै जाहोयै लोंहोयै ओ एम्फौखौ देरहोनाय जायो। इन्दि एम्फौ फिसिनायाव
ओ
ओमफ्राय उनाव एम्फौआ देरखांनायनि उनाव मोनसे सम फैयो जेराव एम्फौआ जेनेबा जानो लोंनो गारो। ओ बेनिफ्राय बियो फिथोब थोबनो थाखाय जागा नागिरो। बेनिफ्राय बेनो जेब्ला फिथोब थोबनो थाखाय मोजां जायगा ओ बानायनानै होनाय जायो होमबाना बेवहाय बेयो फिथोब थोबो फिथोब थोबनायनि उनाव आरो एम फौआ जेनेबा ओ मा होनो फिथोबा मोजाङै राखांनायनि उनाव जायबा फिसिदोंमोन बेखौ ओ जेनेबा ओ जोङो एम्फौखौ मोनसि मोननो हासिगोन आरोना बे खौ जेनेबा जोंनि समाजाव जानो थाखायबो बाहायो एम्फौखौ। आरो बेनि फिथोबखौ इन्दि खुन्दुं दिहुननो थाखाय आरो बेनिजों लोगोसेनो जोलै फेहेरनो थाखाय एम्फौ माने एम्फौखौ लाखिनाय जाबावो ओ जायालासिनोबाबो बेनि उनाव बे फिथोब नि ओमफ्राय जोलैनि थाखाय लाखिना दोननाय फिथोबनिफ्राय ओ सिखिरि जायो। सिखिरि ओंखारो सिखिरिया बिदै दैयो। बिदिनो आरोबाव एम्फौ गोदान जोनोम मोनलायबाय बिदिनो जायो आरो एम्फौ
ओ अब्ला एम्फौआ मा आदार जायो बबे आदारखौ जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना। आरो एम्फौआ मा मा रोखोमनि थायो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
अ एम्फौनि जानायखौ होनोब्ला जेनेबा एम्फौआ बिलाइ जायो आरो बे बिलाय बेयावनो ओ जेनेबा इन्दि बिफां होननाय दं। बे इन्दि बिफांनि बिलाइ मालाबा आरो खारंनि बिलाइ। बिलाइ बेफोरखौबो होनाय जायो आरो ।
औ।
समजों लोगोसे ओ माने उन्दै फिसाफोरनो माने बिलाइ गोरलै थारखौ होनांगौ जायो। बेनिफ्राय समजों लोगोसे देरनाय रानाय बिलाइफोरफोरखौ होलांनो हायो आरो एमफैआ देरनायनि उनाव। बेनिफ्राय आं एम्फौनि रोखोमथ' मिथिया नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना रोखोमखौ ।
ओ आंनि मिथिनाय बायदिबा एम्फौआ मोनसे गोथां गाबनि माने कालार जायो आरो ओमफ्राय मोनसे गोजा गाबनि जायो ओमफ्राय दा नेचारेलि बुंनो थाङोब्ला गोमोआ मोनबाथाय। गोमो जायो आरो एम्फौआ गोमोबो जायो आरो गोमोआ बांसिन बियानो गोमो जायो ओमफ्रायो गोथां मोनसे थायो ओमफ्रायोहाय गोजा मोनसे थायो आरो बेखौहाय मोनथाम रोखोमावहाय नुनो मोनो आरो आरो बेलेग जिखुनु जोङो एम फौ बेखौ बुङोब्लाथ' दा नोंथाङानो बुंलांजोबखाबाय माखासे मिथिनांगौ खोथाफोरखौ नङा होमबा। मानिफ्राय उजियो मा बुस्थुखौ जायो जोङो बैफोरखौहाय माने आजिखालियावहाय ओ बुहुद खम नुनो मोनसै। आरो एम्फौ फिसिनायफोरखौहाय दायो माने बांसिन नानो बे बुस्थुखौ फिसिनाय जाला इन्दि बिफां एबा इन्दि बिलाइफोरखौबो मोननो थांला बेनिखायनो एम्फौफोरनि माने बेसेना बहुद गोबां जाना फैबाय आजि खालि ओमफ्राय इन्दिनि बे एम्फौनि माने जिखुनु फिथोब बे फिथोबनि दामाबो बुहुद ना नङा होमबा आजिखाल। आथिखालावहाय ओ बे फोरजों जोङो बुहुत माने गोबां रोखोमनि ओ जोंहा जि बानायनो हायो दख खना बानायो साद्रि बानायो बुहुद रोखोमनि जि एबा बेलेग बेलेक कुवालिटिनि जोङो बे इन्दि एबा एम्फौ लाथा फिथोबनिफ्राय जोङो बुहुद बुहुद बेलेग बेलेग रोखोमनि ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जिफोर दिरुननो हायो आरो बैफोर माने ओ ओ जिफोरखौहाय जोङो गानोब्ला माने ओ गोबां माने मोजां जायो एबा गाननो बुहुत मोजां कुवालिटिनि जायो आरो बैफोर जिफोरा आरो बैफोर जिफोरनि दामा बुहुत बेसेन गोसा जा जायो जिहाव जोङो ओ आथिखालावथ' इन्दिनि बुहुत बुस्थु बर'नो नङा होमबा इन्दि जायखौ जोङो इन्दि ओ दख'ना बुङो इन्दि साद्रि बुङो ओ बेफोरनि दामाहाय जोंनियावहाय दिनैहाय ओ थामरोजा बा रोजा आरो दख'नाफोरनि दामाथ' नोंथाङानो मिथिसि खागौ जिबा रोजा गाहाम जायो होननानै । बिनिफ्राय बांसिनबो जानो हागौ आरो ओ एम्फौखौहाय जोङो आथिखालावहाय माने बुहुद खम नुनो मोनसै ओ जोंनि ओ मा होनो बेलेग जातिफ्रा लाया बाबो माने बर' समाजावहाय मोनसे बे बुस्थु एम्फौ लाथा लानाया खमनथारमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफोर ओ एम्फौ जिखुनु एम्फौ लानाय ओ नुथाया जोबोद माने खम जालांबाय आरो । मानो होनोबा जोंनि ओ बुरजा लाबाबो जोङो इन्दि जाय एम्फौनो आदार होग्रा इन्दि बिफांखौहाय जों आथिखालाव मोननो थांला । ओ बिनि थाखायबो जोंहा एम्फौखौ लानाया जोबोरै खम जाबाय आरो ओ आंङो आंनि मिथिनायावहाय ओ एम्फौनि आदारखौ बुङोब्ला सरासनस्रायै जोङो हाय ओ इन्दि बिफांखौ होनो नङा होमबा? आरो खार' गान्दाय होनो आरो मोनसे थास थासोनदि बिलाइ एबा था बिलाइखौबो आं होनायखौ नुनो मोनो आरो । आरो खायफाया माने ओ बियो माने बहुद ओ न माने खमाव गोलैयो आरो बे बिफांनि बिलाइआ गाम्बारि बिलाइखौबो होनायखौ खौ नुनो मोनो आरो आंङो जे बैखौबो जायो होननानै गोरलै गोरलै खौ हानना होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो । औ । अब्ला ओ बैफोरो ओ जिहेथु आदारनि सायावहाय एम्फौ फिसिनायनि बागै जोङो इसेबां सावरायबाय एबा एम्फौखौ जों माबारै फिसिदों बेखौ सावरायबाय नङा होमबा? अब्ला नोंथाङा दिनैसिम सोरखौबा एबा नोंसिनि खाथियावबा सोरबा एम्फौ फिसिनानै गोबां माने डेभेलप जानाय एबा सोरबा बिजनेस खालाम खालामनानैहाय मोजां ओ मोनथाय एबा रां खामायनो हानाय मानसि दं नामा?
जेनेबा जों जोंनि न'खरफोराव नायोब्ला आरो गामि खाथि खालायाव नायोब्ला एसां जेनेबा बा गिदिर बिजनेस खालामनाय नुवाखै । नाथाय ओ आंङो जेनेबा ओरैनो गामियाव सोरबा आइजो सानै साथाम लोगो नांनानै खालामनाय माने बिसोरो इसे खालामनो मोजां मोनो बेनिखाय खालामो नाथाय बिसोरो एसेबां मोजाङै बिजनेस महरै लांनो हायाखै आरोना नाथाय इसे एलाबो खामायो नाथाय आंङो मोनसे ओ भिडिअफोर नुनो मोनदों माने गोबां इन्डास्ट्रिफोराव जायफोर बिदि माने सिल्पफोर बानायो बिदि माने बिसोरो गोबां बिबाङै एम्फौफोरखौ फिसियो ओमफ्राय फिसिनानै बिदिनो खुन्दुं बानायनाय फाननाय माने गोबां गिदिर गिदिर बिजनेस नुदों आरोना मानोना बे सिफोरनि बिराद बांगासिनो मानोना बेफोरो जोंनि स्किननि थाखायबो जोबोर मोजां जायो थ' आरो जोबोर दाम गोसाबो जायो बेनि थाखाय माने बिफोरनि बे फार्मफोर बायदि खालामनाय जादों आरो ना आं गोबां भिडिअफोर नुदों। जेरै जेराव जेनेबा एम्फौफोरखौ फिसिनानै फिथोब थोबोनानै फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बानायनाय बेनिफ्राय बेखौ खुन्दुंखौ फानहरनाय बिदि आं गोबां नुनो मोनदों। ओं नाथाय जोंनि सरासनस्रा ओनसोलफोराव माने नुनो मोनाखै आरो ना जोंनि बे समाजनि सुबुंफोरनि गेजेराव बेखौ
औ।
म
अब्ला ओ अ अब्ला ओ नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा ए आरो जोङो एम्फौ फिसा फिसानिफ्राय गिदिर जाजासिम बेसे सम नांगौ आरो एम्फौआ मोननाय समाव समावहाय माबायदि महर लायो मोननाय समावहाय?
एम्फौआ जेनेबा गोरलै समावथ' नोंथांनि सोंथिखौ आं एसेबां बुजिनो मोनासै नाथाय
औ र र आं होनफिननि हमबा ओ आं औ आं बुंदों माने आंनि मिथिनायाव आंनो बुंनोसै आरो हमब्ला जोंहा एम्फौ फिसिनायनिफ्राय जेनेबा गिदिर जाजासिम ओ माबायदि जानांगौ एबा बे बेसेबां गोबाव सम लायो बेखौ सोंदोंमोन आरो आं नोंथांनाव? अब्ला बेयो जाहैबाय खमसे खम ओ गिदिर जाजासिमहाय बिमा जाजासिमहाय सप्थानै एबा सप्थाथामसो नि जख' नांगोन नांगौ आरो जेनेबा। सप्तानैयाथ' कम्पालसरि नांखागौ आरो बिनि जिथु ओ सोलायनाय महर एबा मोननायावहाय माबायदि महर लायोखो आं माने बुं फिसा समावथ' गोथां महर लायोना इसोरो एसे फाथ्ला गोथां लायो आरो गोथां समाव माने ओ मोनि समाव आरो जोङो जेनेबा एम्फौ गोमोन जाबाय इदि जाबाय जाबाय होननानै बुङो नङा होमबा? माने गोथां समावहाय जोंनि एम्फौनि महरा माने गोथांस्रो जायो आरो ओमफ्राय मोननाय समावहाय गोमो जायो आरो बेखौनो बुंदोंमोन आरो आरो आङो अब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाना फैबाय जोङो ओ एम्फौ बागै गोबां रोखोमनि सावरायनाय जाबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।